खोनादोंना?
जों नोंथां।
औ मा खालामदोंथाय नोङो?
औ दायो आङो दङ जेबो खालामाखै।
औ फ्रिआनो ना होमबालाय।
औ।
औ। होमबा दसे सम रायज्लाय जा मा होनदों? खोनादों।
ओं खोनादों।
होनबा जोङो ओं होनबा जोङो भारताव फालिनाय माखासे फोरबोफोरनि बागै रायलायजागोन नामा?
औ नोंथां रायलायजागोन। बिदिब्ला नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो।
औ
हेलौ
राय बायदि मुङै माखासे फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
औ खायसे बिदिनो खायसे फोरबोफ्रा धोरोम लानानै बोथोर लानानै आरो खायसे आसार खान्थि बे आबादनि सायाव सोनार नि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोआवहाय मा मा फोरबो फालिनाय जायो? बेखौहाय सावरायनोसै। एसे जेरैहाय हलि ओ फुंगल। अनाम बेफोरो
ओं जागोन।
ओ ओ नोंथाङा मा मा फोरबोखौ मिथियो जेनेबा?
औ नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय। जोंनि भारत हादराव माखासे गोबां रोखोमनि फोरबोफोर। फालियो जेरैहाय ओ धोरोमारि समाज जारि बोथोरारि बेफोरबायदि। बेबायदिनो आंबो आंनि थिननायावहाय ओ नुनो मानो। हलि, दिवालि ओ अनाम आरो बिनि ओमफ्राय आरो जों बर'फोरनि माखासे फोरबोफोर जेरैहाय बैसागु। सागो मागो गो खाथि गासा बेफोर बेनिफ्राय नैबे जोंनि बर'फोरनि जा बैसागु होननानै फोरबो फालियो बेखौनो जोङो गुबुन रायजो जोआवबो ओ गुबुन गुबुन मुङैहाय फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गुबुन ओ रायजोफोरावहाय ओ बैसाग खि होननाय बेफोरबायदि बुं दोननानै फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ बे बैसागिखौ पान्जाबाव होनो मोनदां ना पान्जाबाव बैसाखि होननानै बुङोम मोनदां।
औ औ बिनिफ्राय आरो बबेबा मोनसेयावबो आङो मोनथिनाय बायदि मोनदोंमोन ओरैजाय साउथ इण्डियान बिथिं जाय आरो आङो सि टेटनि नामखौ एसे बावगारथबाय।
औ मा होनोमोन गोसोआव दङ ।
ओ माखौ?
हेल' ओ मा मा होनो गोसोआव दं नामा होनदों औ,
ओहो स्टेटनि नामखौ आङो बावगारनानै थाबाय।
ए, ओ उरिस्सायावबो पस संक्रान्ति होननानै बुङो नामाथाय? बेबो बैसागुआनो नामा? नाथाय पुस संक्रान्तिया ओ संक्रान्ति हिसाबै फुस फोसाव जानाय हिसाबै मागोआवसो जागोनदां पस संक्रान्तिया औ मागो मागो जागोन दां। बेबायदिनो ओहोम हलिफोरनि सोमोन्दै एसे बुंदो नामा नोंथाङा हलि रायखांनायखाय
औ बेखौहाय ओरैनोथन बियो मोनसे फिक्स डेटवहाय खुंनाय जाया । ओ बेबायदिनो जोङो बेखौ नुनो मोनो माब्लाबा मार्स माब्लाबा एप्रिल बे मार्स मोननैनि गेजेराव बबेबा नैबे हलि दिन गोलैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओ दा नैबेखौ भारतारि सुबुंफोरा रं बिरं नि ओ फोरबो महरै फालिनाय जायो। बेयावबो बायदि गाब रं फुनलायलायो ओ गावजों गाव लोगोफोरजों नखरनि सोद्रोमाफोरजों गथ गथाइ बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो ओ गो सो होसार होसार रंजानानै बे फोरबोखौ फालियो। बेनिफ्राय ओ गावजों गाव ओ बायदि जाग्रा मुवा जालायलायो आरो ओ बेयावथोन जोङो माखासे ओ स्कुल बा अफिसफोरावहाय हलिदे मोनो। जेनेबा सुथि मोनो अब्ला बेवहायो ओ मा माखासे मानसिफोरा ओ गुबुन गुबुननियावहाय जेनेबा आलासि जाहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ बेनो आरोना होमबा?
औ बेखौ सारा भारतावनो फालिनायखौ जोङो नुन
औ औ बेनि अनगायैबो जोंनियाहाय ओं
औ दिवालीनि दिवालीनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो
दिवालि ना ओ दिउ औ खोनादों दिवालि खौथ जोंनिया ओ माबायावहाय आसिन दानाव खुंनाय जायोमोनदांना ओरैजाय नबेम्बर मास गोलैहैयो नामा दिवालिया
औ औ अक्ट बर आरो नबेम्बर ओं
फुजायाव जाया होमबा जोंनिया औ कालि फुजा नबेम्बर दानावहाय खुंनाय जायो । जेनेबा ओ बे दिवालिखौ फालिनाय नि जाहोना ओ सोरांनि फोरबो होननानै फालिनाय जायोना जोंनि आसामावहाय
औ नोंगौ।
खोनादों ना
औ खोनादों।
फाय जेनेबा बेनिबो सल' दंलायोना आरो दिवालि फोरबो फालिनायनि
औ नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
बेबायदिनो ओ औ जेनेबा गोदो गोदायनि समावहाय रामायन महाभारतावहाय जोङो मोननो थाङो नङा होमबा राम राबन। सिथा बिसोरनि सोमोन्दै जोङो नुयोबो टिभियावबो नङा होमबा। बेयावहाय जेनेबा बे ओ रामजों सिथाजों हौवा हिनजावमोन ना? बेवहाय माने राबना सिथाखौ बिराद। मोजां मोनोमोन नालाय बेवहाय रामा सानसेखालि हाग्रायाव थांनाय समावहाय माने बे गैयै खाबुखौ नायनानै सिथाखौ माने थगायनानै लांखारोमोन ना बियो
औ औ
खोनादोंना?
ओं खोनादों।
दा बिदिनो रामा गावनि बिसि सिथाखौ ओं लाबोफिननो थाखाय बे राम राबननि गेजेरावहाय दावहा जालायदोंमोन आरो बेबायदिनो रामा राबनखौ सिथारनानै बा फेजेननानै। सिथारनो हादोंमोन आरो बे ओ रामनि बे देरहानायाव रंजाखांनानै बेखौनो देवालि फोरबो फालिनाय जायो होननानै मिथिनो मोनदों आरो।
औ। आं नैबेखौहाय नोंथांनिफ्राय दिनैसो खोनानानै दिनैसो मोन थिनाय जाबाय आरो
ओ माने आं बिदिनो होननानै मि थियो आरो आरो गुबुन दंबायो नामा थाय इखौ बांद्राय मोजां मिथिला आरो अ
औ बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओंथि थानो हागौ
औ औ औ थानो हागौ बिनिफ्राय आरो नोंथाङा मा मा सोमोन्दै मिथिबावो? बरदिनफोरखौ मिथिगोना औ आसामाव थानाय हिसाबैथ बरदिनखौ मि थिखायो ने
औ नोंगौ‌ ओ बरदिन उम बेखौहाय धोरोमारि फोरबो होननानै जोंङो बुंनो नांगोन
बुंनो नांगोन औ
ओं दा बेखौहाय जों सुबुं माहारिया फोथायनाइ महरै जिहेतु जोंङो इसोर खौ सिबियो दा बिनिनो
औ।
गोसोखांथियाव नैबे बरदिनखौहाय खुंनाय जायो आरो दा बेवहायो मानसि फोरा बयबो गाजा गोमजायै रंजायो ओ ओम बेनिफ्राय बायदिसि सिना आङो आसामनिखौ एसे बुंनोसै आसामनि मानसि फोर नैबे बरदिनावहाय गोजां बोथोराव जायो नालाय डिसेम्बर मासावहाय अब्ला बेव ओमफायो जों माइ गायनानै मोनगोदान अब्ला बहायो माइब्राफोर मोनो अब्ला बेफोरखौहाय फि फिथा सौराय जानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोआरो आसामावहाय बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइ नि सेसोनाहाय डिसेम्बर मान बहाय इनवेल जानानै बन्द मोननाय जायो बेस समावहाय अब्ला बेवहायो गोलाव सान सुत्ति मोननायाव आलासि जालायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय नैबे फोर्बो फ बेवहाय लके ओ माबा ओ हलिडे होननायखौ जोंनि भारत हादराव नुनो मोनो
अ नुनो मोनोआरो ओं
उम
दा बैबायदिनो आ आङो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो मोनसेखौनो बुंसै जोबनायावहाय नङा होमबा। जों जेरैहाय फंगल अनाम बेफोरबो माने जोंनि आसामाव खुंनाय मागो बायदिनो जाहैयो बेखौहाय जोङो आबाद सोनारथायारि फोरबो होननानै बुंजागोन आरो
औ
मंगल फोरबोखौहाय तामिल नाडुआवहाय खुंनाय जायो आरो तामिलनाडु ओ हादरसायावहाय बेखौहाय जोंनि आसामनि मागो दमासिजोंनो रुजुनो हायो आरो ओ गोबाय बिदिनो बै सानखालि जेरैहाय बर'फोरा मागो द'मासियाव न' बांखौ फोसाबो साखोन सिखोन खालामो बेबायदिनो फुंगल फोरबोआवबो न'आव बांखौ साखोन सिखोन खालामो आरो लोगोसेनो हरावहाय बे बेलागुर जानाय दङ बे फोरबोआवबो हरावहाय मागो दमासिनि सि-सिगाङावहाय बेलागुर जायोना जोंना हरावहाय बेबायदिनो बेला बुरजाय यो आरो बेबायदिनो बेलागुर बेलागुरनि अर फोजोंनानै बिनि सोरगिदिं दल दामनानै मोसानाय बेबायदि नुयो आरो नुयोबा मिथियो आ बिदि जायो होननानै दासिम बो नुनो मोनाखै टिभिफोराव नुयो बा भिडिअ'फ्राव नुयो आरो बेफोरनो आरो दा होमबा । ओम
ओं । बिदिबालाय नोंथां दिनैनि नैबे सावरायनायखौ औ बेखिनियावनो दोननोसै
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे नोंनिसिम।